हेल'
औ हेल'
अ नोंथां नोंथाङा सम सम होनो हागोन ना एसे?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ आं एसे नोंथांजों ओ जोंनि मोनसे आयदा लानानैसो आं सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा नोंथां आयदायानो जाहैबाय जोंहा दावबायनाय आरो ना।
औ औ
दावबायनानै जों माने मा मा मोनथिनो मोनो खोथाफोर आरो मा मा गियान मोननाय जायो? बेबायदिनो माने मिथिंगायारि समायना महर थानाय जायगाफोर बा जोंहा ओ जोंनि जारिमिनारि जायगाफोर बा जोंहा ओ जों मा होनो बेखौ माने खुलुमनो थानाय बा दिरथ जायगा होनना बुङो बेखौ। औ बेफोरबायदि जायगाफोर मन्दिरफोर आर ना मन्दिर थानसालि बेफोर जायगा बेबायदिनो बा जोंनि बायखोन्दा नेरसोनफोर आरो। जोंनि सिगांनि आगोलनि जोंनि राजाफोरनि न'खरनि बा जोंनि रायजोफोरनि औ दा नोंथाङा बिदिबा माबाफोर जायगाफोर बेराय दावबायबाय नामा नोंथाङा?
दावबायनायाथ' दावबायबाय नोंथां माने बिदिनो माखासे गोजानाव थांथाराखैबाबो माने खाथि खालानि जायगाफ्राव माने मोननै मोनथामसो जायगा दावबायनायनि नाम मख'नानै एसे बुंनो हागोन। नोंथांनि सिगाङाव। जिहेथु दावबायनाय होनोबाथ' माने सासे सुबुंनि थाखाय माने बा सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे गोनांथार। गोनांथार पार्ट नङा होमबा?
जिहेथु दामाने दावबायनाया गोनांथि माने मानसिनि थाखाय। दावबायनाया माने गोबां रोखोमनि थायो खोनादों‌ना नोंथां हेल'